औ खोनाबाय।
औ खोनादो ना? नोंथाङा मा अ नोंथ थां आङो ओरैनो दं नोंथां। जिरायना। औ फंनैसो बाथ्रा रायलायनो होनना सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा सम दङ ना?
दा मानि सायाव सावरायनो नोंथाङा एसे बुं औ।
अ नोंथाङाथ' दावबायनानै मोजां मोनो जानांगौ नोंथां?
औ दावबायनानै मोजां मोनो औ।
औ होमबा नोंथांआ ओ गुबुन गुबुन जायगायाव दावबायहैयो नङा होमबा दावबायनाया गुब गुबुन गुबुन रोख खोमनि थायो नोंथां। जेरै ओ औ बायदिसिना स्कुलफोरनिफ्राय दावबायनाय बा अफिसफोरनिफ्राय दाव दावबायनाय बा लोगोफोरजों दावबायो जोङो बा जोङो आ न'खरनिफोरजोंबो दावबायो नङा होमबा बिदिनो मालाबा गोजानावबो दावबायो खाथियावबो दावबायो नङा होमबा दा बिदिनो नोंथाङा मा जागायाव दावबायखो बेनि बागै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ आं दावबायनाय बुङोब्लाथो लोगोफोरजों आरो न'खर फेमिलिनिफ्राय न'खरनिफ्राय आरो बेबायदिनो माने दावबायनाया अअ दावबायनाय जायगानि सायावसो मोजां मोनो आरो जायगा बुङोब्ला आं शिलं शिलंआव दावबायनो मोजां मोनो। आरो दायो आं बे एसेबां दावबायाखै शिलं अरुनाचल आरो बेबायदिनो तेजपुर शिलं शिलं बुङोब्ला जों शिलंआव शिलंआव मोजां दावबायनो बेयाव ओ बोथोराबो एसे अखा हानाय जाबाय थायो बेयाव दावबायनानै मोजां मोनो जों औ औ
नोंथाङा ओ बे ओ दावबायनानै ओ माबायदि गोजोननाय मोनदों बा मा मा ओ गियान मोनदों बा ओ माबायदि गोजोननायनि ओ आरो लोगोसे मा मा जिराद लांफादोंमोन बे दावबायनाय जायागायाव? बेनि बागै फंनैसो बुंनो हागोन नामा नोंथां?
अ बे दावबायनाय जायगायावथ' जों दावबायनायाव मेनलि जों थांजोबलाबानिया ओ माखासे जिरादफोर जेरै ओ बेयावहा थाहैनो गोनां जादोंब्ला सानसे साननै बेयाव टेन्ट लाङोबा मोजां जायो बेनि उनाव आरो माखासे आइजें-आयलाफोर नांगौ जानाय बायदिसिना ओ बेदि बेबायदि मा? बाइकफोरजोंबो थांनो हायो जोङो बाइकफोरजों थाङोब्ला मोजां जायो।जेरै जों जायगाखौ मोजां नुयोब्ला जोङो बे जायगायाव थाथ'नानै नायलांनो हायो आरो बिनि आरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनोलाय गैया जों ओ जोंथ' बै बै जायगाया शिलं थांबाय जेनेबा शिलं थाङोब्ला बेलेग गारिजों थांनायनिख्रुइ बाइकजों थांनाया साबसिन जायो माने आरो जों बाइकजों थाङोब्ला जों माने गुबुन गुबुन जायगाफ्राव थाबथानानै बे मोजां मोजां जायगाफोर नुलांदोंबा बेयाव नायलांनो हायो आरोबाव जों बेनि हाजोफोरफोरखौ आरो लामा फोरखो जों बायदिसिना मोजां नुथाइफोरखौ नुलाङो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ
ओ बिदि दावबायनानै जोङो माबायदि ओ गियान लानो हायो ओ बेनि बागै बुंनो हागोन नामा नोंथां?
दावबायनानै माबायदि गियान लाथ'नाय आं आं मोननाय गियान बायदियब्ला दावबायनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनो आरो आरो मा दंबावो
लोगोसेनो ओ नोंथां ओ दावबायनानै ओ जोंनि देहायाव माबा मोनसे ओ सोलायनाय मोनो नामा नोंथां?
आंथ' बिदि मोनफेराखै बेबायदि ।
नंगौ नामा नोंथां?
औ
दावबायनानै जोङो ओ गोसोफोरखौ ओ स्रां ओ बा बायदिसिना मेंनायफोरखौ ओ खारनाय मोना होमबा नोंथां?
औ बे बायदिनो मोनदों ।
बिदिनो ओ जोंनि गोसोफ्रा स्रां जायो। दा ओ जोङो दुखु जायोब्लाबो जोङो खुसि मोनो नङा होमबा नोंथां? बिदिनो ओ दावबायनानै जोंनि ओ गोबां ओ सुखु दुखुफोरा ओ गोजान जायो आरो नङा होमबा नोंथां?
औ।
औ। बिदिनो ओ आंबो
नोंथाङा बबे बबे जायगायाव दावबायखो दायो?
औ नोंथां ओ आंबो बिदिनो ओ बारा दावबायाखै। ओ बिदिनो नों थांनाय जायखिया सिलंफोरावबो आंबो ओ दावबायबाय ओ बा उम बे सुरय पाहार ओ ओ माबाया ओ सुरयापाहाराव थांबाय ओ बा भैरबकुन्द' बा गुवाहाटी बा जोंनि जोंनि लकेल जायगाफोरनि सकि मानास बा दारागाव बेफोराव थांफेरबाय आरो नोंथां। ओ आंनि मिथिनाय बादिब्ला अ अ ओ मिथिनाय बादिब्ला नोंथां ओ आङो ओ बिदि दावबायनानै ओ खोब गोजोननाय मोनदों ओ बा गुबुन गुबुन हारिनि गुबुन गुबुन ओ बिसोरनि गाननाय खसाब बा बिसोरनि भाषा बेफोरखौ गासै ओ एसे एनलाबाबो ओ मोनथिनो मोनदों बा ओ बिसोरनि ओ ओ आङो बाय रोंनाय मोनदों नङा होमबा नोंथां? लोगोसेनो बिसोरनि ओ जानाय लोंनायफोरखौबो नुनो मोनदों माबादि मा जायो मा लोङो बा बिसोरो ओ मा बायदि थायो। बेफोरबायदिखौबो जोङो मिथिनो मोनो नङा होनबा
औ औ
ओ लोगोसेनो आरो दावबायनानै जोङो गोबां ओ जिब जुनार बा दंफां लाइफां बा ओ बिदिनो ओ आबहावानि ओ मिथिंगानि सोम खोर सिनारिफोरखौ जोङो ओ फटफोरावबो सेबखांना लानो हायो मबाइलफोराव ओ बिदिनो ओ इयुनावबो नायफिननो हायो नङा होमबा?
इयुनावबो नायफिननो हायो औ।
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथांमोननि जायगायावबो बिदिनो दावबायग्रा जागा दोङो नामा नोंथां?
ओ जों जोंनि थावनियावथ बेबायदि एसां एसेबां दावबायथावना जाय जायगा बिदि गैया आरो जों दावबायनोबा मानिया बेथिं अरुणाचलथिं भैरबकुन्द बेबायदिनो आरो खाथियाव आरो ओ औ नोंथाङा बे आसामनि बायजोआव बेरायदों नामा?
औ नोंथां ओ आसामनि बाहेराव होनोब्ला ओ आं थांनाया भुटानाव थांबाय नोंथां ओ अरुणाचलावबो आं खेबसे थाङा नङा थांबाय ओ दसे समनि थाखाय ओ ओमफ्राय ओ बे सिलंआव थांबाय ओ बेनो दे नोंथां
औ औ गुबुन औ औ आसामनि बाहेराव ओ माने नर्थ इस्टनि बायजोआव थाङाखै दासिम
अ नर्थ इस्टनि बाहेरायाव थाङाखै दे दासिमबो
औ बै आसामनि बायजोआव माबोरै मोनो माने बिदि गुबुन एसे गुबुन मोनोना मोना?
अ मोनो निस्सय मोनो ओ बिदिनो आलादा मोनो नङा होमबा? बिसोरनि ओ थानाय जानाय ओ गाननायफोरा गुबुन गुबुन जायो। बा बिसोरनि भाषाफोराबो गुबुन आलादा जायो नङाबा नोंथां? ओ बिदिनो थांनानै बि बिदिनो मिथिनो मोनबा ओ बिसोरनिखौ थांनानै मिथिनोबा नुनो मोनबा गोजोननाय मोनो आरो नोंथां । आरो मालाबा जुदि आङो ओ एसे ओ टाइम मोनोब्ला निस्सय आङो मालाबा थां नोबो आङो थांनोबो लुुगैयो आरो । नोंथां-नोंथाङा बिदि थांनो बा मोनसे प्लेनिंफोर दङ नामा नोंथां?
ओ दायोथ' प्लेनिं गैथ' आ । ओ थेवबो आं ओ उनफोराव थांनायनि प्लेनिं लागोन आरो ।
अ ओ नंगौ न थां
औ
ओ नोंथाङा ओ बिदिनो माबे जागायाव ओ थां-बांसिन थांनो लुगैयो नोथां?
आं बेबायदि थांनो लुबैनाय बायदिब्ला बे हाजो थानायफोर जायगा आरो
बेबायदि ओ आं दैसा अ दै बेबायदि दैमा दैसा बेफोरनिख्रुइ हाजो थानाय जायगाफोरखौ एसे साबसिन नांसिनो आरो ।
अ नंगौ नामा नोंथां?
औ
ओ होमबा नोंथांनि ओ ओ हाजो हाला नायनायनि गोसो मथे होमबा दार्जिलिं बा ओ बिदि ओ क-काश्मिरफोराव बांसिन साबसिन जागोन नोथां । नगौ नथां
साबसिन जागोन औ औ औ
गालेन बिदि मनिपुर बिदि जागाफोरा अ साबसिन जागोन आरो न?
औ बेफोर साबसिन जागोन औ ।
आंबो बिदिनो ओ दार्जिलिंफोराव थांनायनि ओ प्लेनिंखौ लाबायदोंमोन आरो नोंथां मालाबा सम मोनोबा आंबो बिदिनो थांगोन नोंथां। अब्ला नोंथां ओ समाबो जाना फैबाय। एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां दे गोजोनथों नोंथां।